हेलौ हेलौ नोंथां हेल औ खोनदों ना?
अ मा खालामदों नोंथाङालाय? हा हा औ खोनादों। औ औ खोनदो। नै दङ नोंथां जिरायनानै दङ। हा हा
गेलेनो नागिरदों
मोजां खोनायाखै ना?
हेल'
औ।
मानि सायाव रायलायनो?
जानाय लोंनायनि सायावनो रायलायनोसै नामा?
जानाय लोंनायनि सायाव ह ह खोनादोंना?
औ खोनादों दे।
जेनेबा नों बांसिन माखौ जानो मोजां मोनो नों बुंगोर? दे नोंथां।
जानाया
औ औ औ।
आंथ' ओरैनो ओ फिथाइ सामथाइखौ आं बिराद मोजां मोनो आरो।
औ।
फिथाइ सामथाइ दा सिजोना मा जागोन जाहा? थाइजौ, लेसु, खान्थाल
औ।
मोजां मोजां मोनो मानो
होम देहाखौ मोजां लाखियो लाखिनाया ना?
मोजां मोनो आरो आरो बिसोरो मा खुनु बेयाव माने मेडिसिन गैया आरो। मेडिसिन गैयिनि थाखाय बिसोरो उदैयाव खुनु मोनसे फिन जाथाय खालामा औ। बिसोरो बिराद माने थाजा थाजा। फिथाइ सामथाय आरो। बेयानोथार बिराद मोजां मायाबा बि
दाथ' दाथ' बे फिथाइ सामनायनि सिजनथार। ना।
खोनादों ना नोंथांआ?
औ खोनादों।
दाथ' सिजेनथार थाइजौ, खान्थाल, लेरख'
औ।
हा।
नोंथाङालाय मा मा फिथाइखौ जानो मोजां मोनो? हेल'
खोनाबायना नोंथां।
नेदा
औ खोनायाखै?
औ औ औ। मा होनदोंमोन होनदां?
अ नोंथाङा मोजां खोनायासै दे। असुबिदा जागोन बिदिबा नेटआ। रायलायनाया। उसुबिदा जागोन असुबिदा जागोन बिदिबा। हेल' हेल' हेल'